नोंथां
औ औ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
औ ओ नोंथांजों आंनि जोंनि बर'फोरनि बर' आइजोफोरा फिस नाय लाथा एम्फौनि सायाव एसे नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां? सम दंबा
औ औ नोंगौ नोंथां ओ आङो थारैनो फोरमायना होनो हाग
औ औ नोंथां
औ बिदिब्ला आङो नोंथांनो जोंनि बर' ओ समाजनिहाय आइजोफोराहाय एम्फौ लाथाखौ मारैाय फियो बेनि बागै आं नोंथांनो फंनैसो रावाव फोरमायना होनोसै नोंथां ओ एम्फौ होनोब्लाथ' जों बर'फोरा जो-ज-मोनथिजोब खायो माखौ एम्फौ लाथा होननानै बुङो जोङो एम्फौ होनोब्ला बर' सु ओ बर' आइजोफोराहाय गोबां लानायखौनो जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां ओ आथिाल मुगायाव जोङो एमफौ लखौ गोबांखौनो नुनो मोनो नाथाय जोङो गोदोहाय ओ बांसिन लानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां ओ गिबियावनो जोङो एम्फौखौ लानोबोला मा खालामनांग गोन होनोब्ला जोङो ओ गिबियावनो हाय बार बा गलाफोरनिफ्राय जोङो एम्फौ फिथोब बा ओ फथोब खौ जोङो बायनानै लाबोग्रोनांगोन बा जोङो सोरनिबा न'खरनिफ्राय फिखाना थानाय एमफौखौ जोङो एमफौ फिथोबखौ लाबोनानैहाय बेखौ स सुखांनानै दोन्रोनांगोन आरो ना नोंथां सुखांना दोनखांनायनि उनाव बेाय जो जेब्लाना बैनिफोर ओ बै सुखांना दोननाय फिथोबनिफ्राय जेब्ला सिमहालागै सिखिरि खारनो लाया अब्लासिम जोङो दोननाय जायो आरो ना नोंथां जेब्ला बै एम्फौ फिथोबनिफ्राय सिखिरि ओंखारगोन अब्ला जोङो बै सिखिरिखौ हमनानैहाय ओ जि जियाव दोननाय जायो आरोना नोंथां बैयाव दोननानैहाय बेनिफ्रायसो जोङो ओ बे सिखिरिफोरा बिदै दैनानैसो जोङो एम्फौखौ मोनो आरोना नों नोंथां बै सिखिरिफोराहाय जेब्ला बिदै दैनो लागोन अब्ला जोङो बै बिदैखौ खानानैहाय ओ गिबियावनो जोङो म माखासे आइजें आइला बा ओ जोङो खागजफोराव जुनानै दोननााय दोनो आरोना नोंथां जुनानै दोनखांनानै जेब्ला बै जुना दोननायनि ओमफ्राय एम्फौआ ओंखारगोनोबब्ला जोङो बे एम्फौखौ नायनानैहाय बेयाव जोङो ओ माखासे इन्दि बिलाइ बा गोरलै गोरलै बिलाइ ओंखारजेनन्नाय बेखौ होनाय जायो आरोना नोंथां मानो बेखौ होयो होनोब्ला एम्फौनि आदारानो बियो मानो होनोब्लाहाय बे गोरलै गोरलै एम्फौ फिसा नालाय बेयो बारा एसेबां जानो हाया बेनिखायनो जोङो गिबिसिन ओंखारजेननाय बिलाइ गोरलै गोरलैखौ होग्रोजेननाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो होयै होयै जेब्ला बियो एसे देरनो हमगोन अब्लाना जोङो बेबायदिनो बिलाइखौबो एसे गिदिरखौ होनाय जायो आरोना नों थां बेबायदिनोहाय एम्फौआ खनब्रै खनबासो गुस्लायनायखौ जोङो नुनो मोनो मोन आरोना नोंथां बेबायदिनो जेब्ला खनसे गुस्लायगोन अब्ला बेनिख्रुइ एसे देरसिन बिलाइखौ होनाय जों नुनो मोनो जेब्ला जों बिमा जागोन बुथारगोन अब्ला जोङो ओ बेनिख्रुइ बांसिन गोदोर बिलाइ बा रानाय बिलाइखौ जोङो होनाय जायो जोङो इन्दि बिलाइनि अनग अनगायैबो जेरैहाय जोंना थासुंलि बिलाइा ओ खासं बिलाइ बेबायदि माखासे बिलाइफोरखौ जों होनायखौ नुनो मोनो आरोना नों थां बेबायदिनोहाय जोङो जेब्लाना बै एम्फौआहाय मोननो हमगोन अब्लाना जों बे एम्फौखौ हमनानैहाय माखासे आइजेंङआव दोननाय जायो जेरैहाय जोङो बस्था बा ओ थालिर बिलाइ बा जों माखसे दांनि बिलाइ बेफीरा हनानैननाय जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। जोङो जेब्ला फार्स्ट एम्फौआ मोनजेेननानै हमो बे एम्फौखाय जोंनि बर' समाजावहाय अजा होनग्रोनाय जायो आरो ना नोंथां। मानो होनोब्ला जे गिबि मोनजेननाय एम्फौखौहाय जोंनि बे खिहाय अजा होननानै बुंनाय जायो नोंथां। बेबायदिनोहाय जोङो जेब्लाना बियो हरनै हरथामसो जायो फिथोब सिङावनो अब्लाना जोङो बैनिफाय बो लाथा एम्फौआ जायो आरोना नोंथां। जायखौ जोङो जायो बा जोङो बाज जार गलाफोरावहाय फाननायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ दानिया जोङो लाथा एम म्फौखौहाय गोबां दामाव फाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नो-नोंथां बेबायदिनो सेक केजिआव ब्रैजौ रां बा जौ रां जोङो फाननायखौ नुनो मोनो नोंथां। बेबायदिनोहाय जोङो लानो हायोबोला न'खरनि माखासे ओ रांखावरियावबो जोङो हेफाजाब होयो आरोना नोंथां। ओ बेनि अनगायैबो जोङो फिथोबाबो जोंना माखासे खामानियाव हेफाजाब होयो जेरै जोङो फिथोबखौ फाननानैबाबो एक केजियाव सयस' सातस' बा आतस' बेबायदि रां मोन नो हायो बा बेनि अनायैबो जोङो ओ इन्दिनि ओ जि बानायनानै फाननो ह हायो नोंथां मोथिखागौ जानांगौ जों इन्दिनि जिया ओ बा रोजा द' रोजा लायो होननानै। ओ बेनि अनगायैबो जोंनिया माखासे एम्फौ दंबावो आरो ना नोंथां। नोंथाङा मिथि थानांगौ गौ जायो मिथिखागौ जानांगौ जायखौ जोङो रेसम होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां औ बे रेसम एमखौ एम्फौखौ जोङो दंफाङाव फिसिनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो आरोना नों ओ बेनि फिथोबाहाय जोंना गोजा गोजा जायो आरो दा नोंथां जायखौ जोङो बुङो ओ मुगा मुगा एम्फौ होननानै बुङो नोंथां बिदिब्ला नों नोंथांङाबो आंनो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननिखैबो एम्फौ लाथाखौहाय मा मा बोरैहाय फियोबा बेनि जोङो गोबां रां रांखावरि आरजिनो हागोन ना हाया।
औ औ हागोन नोंथां ओ जों बेनिफ्राय गोबां रांखावरि आरजिनो हायो आरो‌ नोंथां जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जोङो लाथा ओ एम्फौनिफ्राय जोङो फिथोब मोनो। बे फिथोबनि बेसेना नोंथाङा बुंबाय गोबां‌ ओ जोङो ओ गोदो औ गोदोनि जोंनि आइ आइजोफोरा गोदोनि आइजोफोरा ओ आकसा जेनेबा लाथा एम्फौ फिसिनानै ओ गावनि आथिंआव गसंनो हायोमोन आरो नोंथां। गोबां बेसेन औ गोदो गोबां बेसेननि नङाबो होमबाबो ओ गोदोनि थाखाय थोजासेमोन दासिमथ' गोबां जालांबाय आरोना नों थां जेरै औ। फिथोबनि दामाबो गोबां जाबाय ओ एम्फौनि दामाबो गोबां जाबाय आरो नोंथां। जेरै जोङो लाथा औ लाथा एम्फौ फ्राय जोङो फिथोबखौ जोङो ओ सि दानानै जोङो गोबां बेसेनाव फाननो हायो आरो नोंथां जेरै जोङो औ। जेरै जोङो ओ बे एम्फौनि ओ फिथोबखौ जोङो गिबियावनो बेखौ सि दानोबा जों गिबियावनो बे एम्फौ एम्फौनि फिथोबखौ जोङो रुग्रोना लानांगोन आरो नोंथां सदा होनानै औ बिनि उनाव जोङो बेखौ बोखांना दोननांगोन बिनि उनाव जों बेखौ औ दैयाव सोमनानै जोङो जेरै थावख्रि गनाव जोङो सोनानै बेखौ ओ थावख्रि गनाव जोङो। फिदिं फिदिं ओ नाइदाव नायदाव थावख्रिखौ लुनाय जायो आरो नोंथां बे फिथोबनिफ्राय जोङो। दिरुं बहननाय जायो आरो नोंथां औ औ बेखौ जों औ बेखौ जोंनि बर' आइजो फोरा सि दानानै फाननाय जायो आरो जेरै हेसानजों जोङो बेखौ सि दानानै फनाय जायो आरो नोंथां जेरै औ जैरै बिनिफ्राय दख'ना फास्रा बेफोरखौ मोननाय जायो आरो आरो बिनि दामाबो गोबां आरो बिनि बेसेनाबो जेरै जोङो ओ दख'ना दानोब्ला गिबियावनो जोङो बेखौ थावख्रि ओ गनाव सोनानै जोङो दिरुं बानायना लानांगोन आरो नोंथां बेनि उनाव बेयाव समाय औ बेयाव समायना रमायना जोंनि गोदोनि आग आगर जेरै दिंखिया बिबार आरो थाइगिर बिबार सेव मेगन दावहा म खाख्रेब आगर आरो औ औ आरो जोंनिनो बर'नि समायना रमायना आगरफोरखौ जोङो एरनानै जोङो सियाव समायना रमायना महर होनो हायो आरो नोंथां आरो बिनि न बिनि दामाबो ओ गोबां आरो नोंथां दासिमबो आरो जोङो औ आरो जोङो ओ बे एम्फौखौ जानायाव जोंनि दोरोङारि बे ओंख्रि अनला ओंख्रि बेयावबो जोङो होनानै जानो हायो आरो जोङो ओरैनोबो एवनानै जानो हायो आरो लाथा एम्फौखौ आरो जोङो थास' बि थुरि बेजोंबो जानो हायो आरो जों लाथाखौ नोंथां। औ। ओ नोंथांङा जेरै बुंलांनाय बायदियैनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो लाथा एम्फौ खौ फिसिनाय जायो आरो नोंथां। मानोना बेबोर औ लाथा एम्फौआबो जोंनि बर'फोरनिनो मोनसे ओ आंगो फिसिनाय ए-एम्फौ आरो जेरै जोंनि गोदोनि सुबुंफोराबो औ फिसिबोखाबाय थायोमोन आरो दासिमबो जोंङो बेखौ ओ न'खर न'खर नुनो मोनो आरो नों थां जेरै नोंथाङा बुं औ नों थाङा बुंनाय बायदि गिबियावनो जोंनो ओ बेखौ फिनो थाखाय जोलै नांगोन होन्दों ना नोंथाङा? बे जोलैखौ औ। बे जोलैनिफ्राय बियो सोख्रि महर मोनगोन बिदै दैगोन औ बिनि उनाव फिसा फिसा एम्फौ जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बिनि उनाव जों बेखौ ओ बेखौ मोनसे बैसां गायना होनाय जायो जेरै जोंङो औवानि ओ गन मोनसे जों गायना होनाय जागोन बिलाइ खौ जोङो औ। आरुंजों जमा थुबुर खानानै सुनानै होनाय जायो आरो साफायै नोंथां। बिनि औ बिनि उनाव जोङो बै औवानि दान्दायाव बेखौ ओ लामनाय बायदि जोङो सोनानै दोनो बिनि उनावनो एम्फौआ देरगोन नालाय नोंथां बेयाव बियो ओ गाखो गाखो जानो हायो आरो नोंथां। आरो बिनि खि हासुदै बेखौबो जोंङो साफा खालामना होनांगोन आरो। जाहाथे बियो औ एम्फौआबो लोमजायो नालाय नोंथां जेरै मोननो टाइमाव औ। बिनि उनाव बियो एम्फौआ जेरै मोनोब्ला बियो ओ जानाय आदारखौ गार गोन आरो बिनि खिनाय हासुनाया एसे खम जा-जालां गोन बिनि उनाव बियो औ आदार जानो गारनानै बे आक्सा ओ बिलाइ खानाय मुथानि साखि दावखोलांगोन आरो नों थां आदार जायालासिनो औ। बिनि उनावनो जों बेखौ मोननो ओ फिथोब थोबनो जाबाय होननानै जोङो बेखौ ओ थख्रियाव दोननाय जायो जेरै औवा गोरान बिलाइ औ थालिर गोरान बिलाइ बेयाव जोंङो बेखौ फिथोब थोबनो दोननाय जायो आरो नोंथां। जेरै बियो गोमोन औ गोमोन जाबाय होनना मिथियोब्ला जोङो बेनि महरा एसे ओ एम्फौनि महरा एसे सोलायो आरो नोंथां जेरै गोमोरे रे जायो आरो। बिनि महरा मोननो टाइमाव औ आरो बिनियाव मोनसे सोदोब फैयो आरो नोंथां स्रब स्रब होननाय खोमायाव खोनासंबा खोनायोना औ बेखौनो जोङो औ मोनबाय होननानै बेखौ जोंङो औवा बिलाइ गोरान थालिर बिलाइ गोरानाव दोननाय जायो आरो नोंथां बिनि उनावनो बियो गावनि खुगा जों मोन से ओ ब-बहननानै बियो फिथोब थोबो आरो नोंथां बिनि उनाव बियो फिथोब थोबनायनि उनाव एसे आलादा महरनि जाबावो नोंथां जेरै बियो गोज्जा जायो बेखौ जोंङो ओ आथावख्रि होननाय जायो आरो नोंथां। बेखौ औ बेखौबो फाननानै जों गोबां बेसेनाव फाननो हा फाननो हाबावो बेखौ फिथोबनिफ्राय जोङो फिथो खुगाखौ जोंङो जिरनानै बेखौबो बहनफिननाय जायो आरो आलादा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
बिनि दा ओ बिनि बेसेनाबो गोबां आरो नोंथां। जों गलाफोराव लाङोब्ला गोबां मो रां मोनो आरो आरो जानोबो जोबोर गोथाव जेरै जोंनि ओ आवगायसो बुंलां बाय दोरोङारि ओंख्रि अनला बेयावबो होनानै जों जायो आरो नोंथां नोंथां ओं मोननि ओन सोलावबो बैफोरबायदिनो जायो जानांगौ
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जायो नोंथां बिद बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां समाबो जोंनिया जाबाय
औ गोजोन्थों नोंथांनिसिम औ